हेलौ
खुलुमबाय बिनानाव
ओ औ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों
ओ नोंथाङा बोरैहाय दङ
आं मोजाङैनो दङ आरो नोंथाङा औ नोंथाङा
दङ खालामनायनि ओ जाहोना जाबाय नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना
औस ओ सम दङ सावरायजागोन
अ बिदिब्ला जोङो औ नोंथां बिदिब्ला जों आयदा खौ ओ नोंथांनो बुंथिनो सानदों बैसागो फोरबो ओ आं गिबियावहाय नोंथांनो बे बैसा बैसागो फोरबोनि बागै एसे फोरमायनि नोंथाङा बिदिब्ला खोनासंलांदो गिबियावहाय
औ नोंथाङा ए फोरमायजा
अ औ नोंथां बिदिब्ला आं बैसागोनि बागै गिबियावहाय फोरमायनोसै जोंनि ओनसोलफोरावथ जोङो बैसागुखौ गासिबो बरफ्रानो फालियो नङा होमबा ओ बैसागोआ बैसागुखौ जोङो मोननै बाहागोआव राननो हायो जेरैहाय जोङो मानसिनि बैसागु आरो मोसौ बैसागो आरो जोङो बे मोसौ मोसौ बैसागुआव ओ मोसौखौ थुखैनो थाख थाखाय ओ सैथ्र दाननि जोबथा सानाव थुखैनाय जायो ओ आरो जोङो औ नोंथां आरो मोसौखौ जोङो थुखैनायाव ओ बायदिसिना फिथाइ सामथाय नांगौ जायो जेरैहाय ओ फाइनालाव फान्थाव लिगलिलिटि थाराय हालदै बेखौथ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ
औ मोनथिगौ नोंथां
अ नोंथां थिग बेबादिनो मोसौखौ जोङो मोसौखौ थुखैनायाननि सा फिथाइ सामथायाइखौ नागिरनानै दोननाय जाखायो आरो जोङो जे जाय दिनखालि मोसौखौ थुखैगोन खालि फुङाव दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो ओ मोसौ मोसौ थुखैनो थाखाय बे फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो मोनसे आयजें आइजेेंआव जोङो हानानै लानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलफोराव ओ औ बेखौ हाखांनानै जोङो औवानि आरुं आरुंजों जोङो मालाबो सुनाय जायो आरो थिग बेबादिनो जोङो मोसौखौ फोथाराव लांनानै जाम्फै एबा नालाफोराव थुखैहैनाय जायो आरो जोङो थुखैनायाव बेफोर फिथाइ सामथायाइफोरखौ ओ लांनाय जायो लोगोसेनो दोङो दिग्लि लथि बिलाइखौथ नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ आ बेलिगलिथि उम थारायजों जोङो मोसौखौ बुनाय जायो बेखौ बुनाय जायो होनब्ला जोङो जेन्स बे बोसोराव मो मोसौनाव बेमार आजारफ्रा साफादेरा बेनि थाखाय जोङो बे बिलाइजों बुनाय जायो ओ बेजों लोगोसे जोङो मोसौखौ थुखैनाय समाव जोङो बे फिथाइ सामथाइफोरखौ गारलानानै होनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो गोदोनिफ्रायनो खुगा मेथ थाय दङ जोंहा गोदो आज जिया जौनिफ्रायनो जेरैह हाय औ जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बे मेथाइया गोदोनि फ्रायनो सोलिबोखादों हयथ बेखौ नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ
औ मोन
हेलौ थिग बेबायदिनो औ नोंथां बे मोसौ थुखैनायाव जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेखौ जोङो ओ जोङो बे खुगा मेथाइखौ खननाय जायो जेरैहाय जोङो बे मोसौ थु फैनायावनो आरो बावहाय जोङो फोथा फुननाय जायो बेखौ हयथ नोंथांमोननि ओनसोलावबो मानिखायो जानांगौ जोङो ओ गोस सोमखौ थाव गुबैजों फोननाय जायो बे फोथाखौ मानो फुननाय ओ फोनो होननानै बुङोब्लाथाय जोङो औ गोदोहाय जोङो मोसौ हगारना हरबाथाय जेन मोसा लख्राफोरा जाया बेनि थाखाय जों बेबायाददि फाख्रि खालामना हरनाय जायो मोसौ मोजाङै मोजां सफैफिनो बेनि थाखाय ओमफ्राय जोङो दासिमहालागै बे ओ नेमखौ फालिबोगासिनो दङ जेरैहाय जोङो मोसौखौ बे मोसौनि सानाव जों मोसौखौ उदाङै हगारना होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों बैसागु समाव अ बैसागोनि सेथि खालाराव जोङो जोंनिख्रुइ गिदिरसिन आरो उन्दैफोरखौ जोङो गामि रायजाफोरजों रायजो राजाफोरजों लोगोसे मान बावनाय जायो ओ बेजों लोगोसे जोंहा उम बैसागो दिनाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं एक्स एकता दा जेरै गोखा गोखै जानाय हयथ नों बेखौ नोंथां नोंथाङा मिथिखायै जानांगौ
औ मोनथिगौ
औ नोंथां बे गोखा गोखै जानाया जोंनि ओनसोलावल नङा औ सारा बुहुमावनो जे मुलुगावनो जेनेबा जायफोर बिथांमोना बरफोर बैसागो फालि बेफोर मिथिखायै जानांगौ बे मैगंफोराव जेरैहाय खुंखा ओ खान्थावख्रि बायदिसिना दिंखिया फस्ला गोबां रोखोमनि मैगं जानाय जायो बे बे मैगंफोरखौ मानो जायो होनोब्लाथाय जेन जोंनि बोसोराव बेमार आजारफोरा साफा देरा सानाय सुनायफोरा सोमजिया बेनि थाखाय जों जानाय जायो ओ आरोहाय जोङो
ओ नोंथां औ औ औ
थां बुं
नोंथाङाथ गोबां बैसागुनि सोमोन्दै बुंलांबाय नडा़ होनबा बैसागु औ गिबियावनो बैसागुखौ मोननै बाहागोआव जोङो बोखावदों नंगौ बैसागुआ आरो मानसि बैसागु ओ गोबां फोरमायनानै होलांबाय जे बैसागुखौ मा मायदि खुंनाय जायो आरो मोसौखौहाय थुखैनाय समाव मा मा खालामनांगौ नोंथाङा जोबोद मोजां बुंलांबाय जों गोदो गोदायनिफ्रायनो खौ ओ फालिदों दिनै जोङो नुनो मोनो जे मोसौआ खमायलांबाय जोङो मोसौखौ ओ बिदि नुनो मोनलिया थेवबो जोङो ओ बे खुंखा जानाय नेम बेफोरखौ जोङो दिनैसिमबो गाराखै खारन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो खुंखाखौथ बिदिनो मोसौ थुखि खालि ना मो थुखि खालि जों बयबो जायो नोंथा‌मोननि ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जायो खोमा आरो बेखौहाय बे खुंखाजों लोगोसे गोखा गोखै औ ओ गोखा गोखै ओंख्रिफोरखौ जोङो बिदिनो ओ हाग्रा बंग्रायाव नागिरनानै बिदिनो ननि बारिफोराव नागिरनानै जोङो ओ बेदर एसे होनानै संनानै जानाय जायो नंगौना ओ बेजों लोगोसेथ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो आ बयबो बे बैसागु जे मानसि बैसागुनि से अक्ट खालिथ जों बयबो नखराव ओ बिदिनो ओ मा होनगोन बेखौ फुजा होयो लोगोसेनो जोङो गामिनि रायजोनि बाथौ मन्दिरावबो फुजा होखायो बियो ओ बिनि उनावथ जोङो अखानायैनफ्राय ओम औ बे दिनखायथ जों बयबो गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ बोर होलायो लालायो नंगौना दा बे बेलायाव जोंनि ओनसोलाव थ बिरादनो गाजा गोमजायै मोसानाय जायो दा नोंथांमोननि ओनसोलफोराव माबादि ओ माने थासारिफोरा सोमजियो बा मोसानाय फोरा सोमजियो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन दा
अ हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो औ ओ नोंथाङा बुंनाय सोंनाय बादिनो ओ जेरै नोंथांमोननि ओनसोलावबो जेरै फालियो जोंनि ओनसोलावबो जोबोद गाजा गोमजायै फालिनाय जायो जेरैहाय जोङो बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगो लोगो बैसागु बोथोर सफैनायजों लोगोसे जोंनि गोसोबो जोबोर उसिफावो रंजाखाङो गोसोखौ रंजानाय मोनो गोजोननाय मोनो जेरैहाय बेजों लोगोसे आरो दंफां लाइफांनि बिलाइफोराबो जोंनि बे सोमखोर समायना मिथिंगायाबो जोबोद समायना जायो लोगोसे दाउ खौवौ गाब नाय मान्दार बिबारखौथ हयथ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ बेफोरबो जोबोद समायनायै नो बारफ्रुयो बे समाव आरो बेजों लोगोसे जों बैसागु गुआव जो ओ गासै सैबो उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिमहालागै ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ओ गासैबो ओ रंजा लोगोफोर गासैबो रंजानाय जायो बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागो मोसानायाव ओ जेरैहाय जोङो दखना गोमो फास्रा गोजा गस्ला गोजा आरो हौवासाफोरा गस्ला गुफुर गामसा गोथां बेबादिनो आरनाइ आरि लानानै जोङो गासैबो ज ज ज रंजा रंजा बैनि न बैनि न खाथि खालानि ओनसोलफोराव जोङो गासैनावबो मोसानाय जायो हयथ नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ जे बे बैसाग मोसानायाव जोंहा गोदोनिफ्राय फ्रायनो गोबां दामजु देग ग्रा लानाय जायो जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थरखा आरो बुंनो थाङोब्ला थरखाया जोंनि औवाजों नो बानायनाय बियो गोदोनिफायनो सोलिबोनाय मोनफा मोनफा जोंनि आइ दामजु ओ जेरैहाय औ आरो जोंनिया ओ गोदोनि बैसागु आरो औ गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसा थेवबो गोबां फारागथि नुनो मोनो मोनो जेरैहाय जोङो गोदोनि बैसागुआव जों मासिनो खुगाजों खुगा खननानै ओ खुगाजों खुगा खनना मेथा मेथाइ खनना मोसायोमोन आथिखालाव जोङो खुगाजों खुगा खनना मेथ मोस सायोब्लाबो बांसिनानो जोङो ओ टेप रेकर्डिं एडिअ बेफोरदों बांसिनै मोसा औ मोसानाय नुनो मोनो बेफोरनो जोंनि गोदोनि बैसा बैसागु आरो दानि बैसागु गोबां फारागथि दङ बुंनो थाङोब्ला बेफोरो
लोगोसे औ औ लोगोसे आरो आथि औ लोगोसे आरो आथिखालाव बै जौस्रांआव जोङो बै बैसागु फालिनायफोरखौ नुयो औ औ फालिनायखौ नुनो मोनो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला औ औ सोंजागोन
औ जेनेबा गोदोनि बैसागु आरो दाथ बैसागुजों लोब्बा लानानै औ जौस्रां जेनेबा बेयाव रियेल सिंगार लानायजों बियो गोदोनिफ्राय गो गोदोनि आरो दानि मा बायदिहाय फाराग नुनो मोन्दों नोंथाङा बिनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन ओ गोदोनि होननानै बुङोब्लाथ औ गोदोनि होननानै बुङोब्ला थ जोंहा रोजाबगिरि थाखोमोन गैया नङा आथिखालाव जेरैबादि जौस्रांआव औ ओ जौस्रांआव जोङो गायकफोरखौहाय दैखोनाय दै खांनाय जायोमोन ना थाय गोदोहाय बिदि नङामोन जौस्रांनि बि जेबो ओ बेयाव जागा गैयामोन गोदो दोहायथ बिदिनो आ बहाबा नखर नखर नङाबा जों ब बिफां सिङावहाय बिदिनो ओ गुवार फोथारावहाय ज ज जा जाय मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव नंगौ ओ जुगा सोलायनायलाय ओ बिनि जे जौस्राङाव जे ओ रोजाबगिरिफोरखौ दिखांनाय बियो आथिखालनि नु औ औ नुनो मोननाय जायोसै औ बिदिब्ला जों दोनथनोसै नामा बिनानाव
औ नोंथां औ दे
औ समाबो जाबाय औ गोजोन्थों